हेलौ औ खोनादों - खोनादों
ओही दा ओह नोंथांजों आरोबाव खनसे लोगो मोनफिननानै गोजोननाय थाबाय। दा नोंथां जोङो मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा एसे बुंनानै होग्रोबा मोजां जागौमोन नामा?
औ जों दा बर हारिनि दानाय- लुनायनि सोमोन्दै एसे सावरायजागोन नामा नोंथां।
अ' नोंथांनि बायदिब्ला बे जि दानाय बायदिसिना लोगोसे न बां बायसिना लुनायफोरनि
औ बिदिबाबो जागोन।
अ' नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमाय खिन्थाना होग्रोनो हागोन नामा?
औ जेनेबा दानाय लुनाय होनोब्लाथ जोंनि बर हारिया गोदोनिफ्रायनो मोनसे समनिफ्रायनो गामियारि ओनसोलाव जिउ खुंबोनाय मोनसे हारि। जेरै न -बां लुनायनिफ्राय लानानै जि -जोम दानाय- लुनाय गासिबो मा गाव- गाव नुनो मोनो बानायनानै लाजोबदोंमोन आरो जेरै बिफां- लाइफां बिफां लाइफां औवा ओ बेफोरजों गाव गावनि थानो थाखाय न बां लुनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो।
औ
बेबायदिनो बिफां लाइफांजों माखासे न'बां आथिखालजों लुनायखौ जों नुबाय थानो मोनदों। दायो जों होनबा गिबियाव ओ ओ माबाखौ ओ न बां लुनाय बेफोरनि सो मोन्दै एसे सावरायग्रो जागोन नामा नोंथां? औ आथिखालाव ओ नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि ओ न बां लुनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां।
नोंथां जोंनि ओनसोल हालामाव बुंनो थांङोब्ला। गोदो जेबायदि न लुनानै थायोमोन। दा समहालागि माने गोबां सोलायनाय फैबाय होननानै बुंनो हायो आरो ना। मानोना गोदोनि दानाय लुनाय बायदि न फ्रा बांसिनानो थुरिनि इन्जुरनि बायदि बायदि औवानि थाराय बायदिसिनानि जाजोबोमोन। नोंथां
औ
नारानि मानि नाथाय
औ
बुंनो थांङोब्ला बैफोरो गैबांलिया माने नुनो थांलिया होननानै जों बुंनो हायो आरो। मानोना जोंनि मानसिनि साननो हानाय गोहोआ बारायनायजों लोगोसे मानसिनि गियान बायदिसिना बारायनायजों लोगोसे न बां दानाय लुनाय बायदिफ्राबो फाक्का सिमेन्ट बायदिसिनानि जाजोब्बाय आथिखाल लाव इन्जुरनि हानि थुरिनि बेफोरनिखौ बारा नु नुनो मोना आरो। नाथाय गोदो गोदाय बर'फोर हा खिन्थु गोबां औवा दंफां बायदिजों जोबोद मोजां मोजां न'। लुयोमोन। उ बेफोरखौ जोङो माखासे जारिमिनफोराव नायोब्ला जों मोन मानोना औवा दंफाङानो जोंनि बर'फोरनि दानाय लुनायाव गोबां हेफाजाबगिरि होननानै जों बुं हायोमोन आरो।
ओम।
मानोना औवानि गेजेरजोंसो न' लुनाया जाफुङो होनना बुंनो हायोमोन आरो।
औ।
आरो दंफां गैयामोनब्लाबो जोंहा जेबो जायामोन। बेजों लोगोसे बिनो नाराद थुरि बायदि बायदिफोरा जोबोद उखुमनि थाखाय जोबोद हेफाजाब होयोमोन होनना। बुंना हायोमोन आरो नाथाय दा आथिखालाव नोंथां बुंनो थाङोब्ला बैफोरो गोबां समनिफ्राय माने सोलाय सोलाय दा बेफोरनि जायगा गायाव नारा थुरि बायदि बायदि दि उखुमनि जायगायाव आजिखालिनि बैगानिकजों बानायनाय माखासे थिन बे मा होनो बायदि बायदि लहा बायदि बायदि स्मेन्ट माबा माबिजों जाजोब्बाय। होननानै जों बुंनो हायो आरो। आरो गोबां सहायबो जाबाय होनना बुं हायो आरो। दा आंनि बुंनांगौआ बुजिनाया बेसेबां आव मोनगोन नोंथाङा माबाफोर एसे बुंबावनो दं नामा
औ आं आं जा बिखौ एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनिसिम
औ
औ नों जेरै बुंलां नोंथाङा जेरै बुंलांदों ओ औवानि थुरि बायदिसिनाजों न' लुदों औ बेथ' नंगौ गोदो जोंनि ओ जोंनि जायगायाव माने बेफोरजोंनो सान्दुं अखा जेनेबा जिब जुनार ओ थादों बेबायदिनो गोद लुदों बिदिनो न' बांफोरा माने थानानै आरो फिन खेबसे गोदानै लुफैबाय थानांगौ गोनां जायोमोन आरोना आथिखालाव नाथाय
औ
गियाननि मुगा लोगोसे दा जुगाबो सोलायनाय लोगो लो गो
औ
ओस मानि दिहुननायाव गोबाव सम
गोरनाय अखा बांखानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय थि ओ जेरै इनजुरफोरखौ बानायनो थाखाय गोबाव जोरनायनि थाखाय इता बायदिसिनाबो बानायनानै ओ गोबाव सम खेबसे लुखांबानो गोबाव सम जेरै सिफायनाङा लु फिननाङा जा बेफोरनि थाखाय ओ बेफोरजों बानायनाय न'खौ जों नुनो मोनबाय आरो आरो ए जायगानि गेजेरावनो ओ गोबां थानो थाखाय गोबां सुबुं थानो थाखाय थानो हानाय बायदि जेनेबा गोजौआव गोजौसिम लुखोलांबाय थानाय ओ आथिखालाव जों नुनो मोननाय जादों आरो खम हानि गेजेराव जायगानि गेजेरावनो बेफोरबाय सोलायनायखौ जों नुबोबाय
औ दा बुंनो थाङोब्ला नोंथां गोब बां सोलाय होननानै जों बुंनो हायोना
औ
माखासे ओ मिथिंगानि उ मिथिंगानि सोरजिनायनिफ्राय मोननायनिफ्राय दा सोलायनानै दा जोंनि नैबे बिगियान मानि जिउ गोैयै बेसादनिफ्राय दिहुननाय माव खासे मुवा बुस। फोरजों न' लुनो हमबाय दानाय लुनाय। बायदिसिना जाबाय होननानै जों बुंनो हायो आरोना।
औ। उम्म।
जों न लुनायनि। लुनायखौ एसेयावनो दोनथनोसै आरो। जेनेबा दानाय। लुनाय दानाय लुनायाव जोंना ओरै जि दानायफ्राबो ओ दंखायो नालाय नोंथाङा जि दानाय। गेजेराव माबाफोर बुंगोन नामा।
औ नोंथां बुंनो थाङोब्लाथ जि दानायानो बरनि मोनसे। हारिमुनिनो मोनसे। ए बाहागो। होननानै जों बुंनो हायो। मोनना। बर आइजों बर आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो। जि दानाय लुनायाव गोबां आखा फाखा होननानै जों बुंनो हायोमोन आरो। आरो गोबां आखा फाखा बर आइजोफोर दङमोन आरो गो। दिनै जोंनि जारिमिनाव दा बिसोरो। गोबां सम खम समनि। गेजेरावनो किसान सोंनानै जि दानानै बायदि रोखोमनि। आगर एरनानै। दानो लुनो। गोरोंमोन होनना जों मोनथिना मोनो आरो। मानोना बर आइजोफोरा जेरावबो आखा फाखा। जेरावबो जेेनैमोन आरो बुंनो थांबा। औ दा नोंथाङा एसे फोरमायबावगोन नामा।
औ। ओ आं ओरैनो गुसु। ङै फोरमायनोसै गोदोनि बर बरफोरनि जि दानाय आरो आथिखालाव जि दानाय माने गोबां एसे फाराग जा। बुं मोनबाय। गोदो माने। बेखौ गांसे दिहुननो थाखाय मा खालामोमोन दिगब्लाा आथिखालाव उम माखासे मेसिन बेफोरनि गेजे-रजों फालांगि खालामनो थाखाय खम समनि गेजेरावनो गोबां गानग्रा जोमग्रा दिहुनन्नो हानाय जों बेफोर
बेखौ जेरै ओ जों नों जि दाग्रा मेचिन
औ
बायदि दिहुननो हानाय समाव जिखौ गांसे समाव आथिखालाव बे समसिमाव गोबां जि दिहुननानै जों रांखावरि आरजिनायखौ जों नुनो मोनबाय आरोना नोंथां।
औ नोंथां
औ बेबायदिनो जि दानायजों मा माखासे गोबां रांखावरि आरजिनानै गावनि थांनानै जिउवाव रां खायनो हानायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो आथिखालाव।
औ
औ
होमब्ला नोंथां ओ जासिगोन ओ
औ
दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायजलायनायखौ एसेनो
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। फोरमायना होननि थाखाय औ दे होनबा नोंथां।
होनबा नोंथाङा।